औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदोंमोन
बिदिनो दं ओरैनो जिरायलाबायनानै
अ आंबो नै बिदिनो जिरायनानै दङ दुब्लि बारियाव माने माइ गायनायखौ नायफैदों नोंथां
औ आंबो नै बिदिनो
नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
आङो दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय दाथ' बयबो गावनि जानाय आदार माबानाय थाखायथ' बयबो सुबुङाथ' आबाद मावो दा आङो बेखायनो जोंनि आसामावनो बांसिन माइया आबादखौ गायो हिसाबै आं दा माइ गायनायनि बागै सावरायनो सोंहरदों आरो नोंथांनाव
औ
दा नोंथाङा बुंहरदो बोरै बोरै खालामनाय जायो आबादफोरखौ माइ गायनायनि आबाद आदब बेफोरखौ एसे खिथाना हरग्रोदो
ओ जागोन दे नोंथां माने जा मिथियो बेखौ खिथाहरसै होमबा नोंथांनो माने माइखौथ' गायनो थाखाय गिबियाव जों हाखौ फोमोनग्रोना लानांगौ जायो माने दै सोनानै जेब्ला दै सोनायजों माने जों हाया माबा जागोन गुरै हाब्रु जागोन अब्लासो माने माइ गायजायो नालाय गिबियाव जोङो बिदिनो खोथियाफोर फोगोरोननानै लाबाय जेब्ला खोथियाया बिदिनो फोखांनानै देरो अब्लाहाय खोथियाखौ फुहोसिगोन फुखांनानै उनाव बिदिनो ट्रेक्टर बा नांगोलफोरजों हालेवनानै जेब्ला दुब्लि फोरा मोनो बा हाब्रु जायो बेफोराव माने बिदिनो माइ गायनांसिगोन आरो माइ गायजासिगोन आरो बिदिनो माखासे हाजिरा लानानै बा बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोम माने गायो आरो दाथ' गोदान गोदान मुगाजों लोगोसे टेकनिक आवगायनायजों माने बायदि रोखोमनि आगजुफोर ओंखारसै माइ गायग्रा मेसिन फोरबो खोथिया फुग्राबो मोन माने मदार्न मेसिन बायदि रोखोमनि आगजु ओंखारदोंसै दाथ' जेनेबा डेभलप जालांनायजों लोगोसे आगजुफोरबो खामानि मावनाया सुबिदासिन जानायनि बायदि रोखोमनि आगजु ओंखारगासिनोना नोंथां बिदिनो गायबाय आरो माइखौ ओमफ्राय उनावहाय गायखांनानै जेब्ला माइआ बिदिनो तिन मास सय माससोनि उनाव हाय माने सय मास बिदिनो फास मास सारि माससोनि उनावहाय माइखौ हासिगोन आरो फिथाइ मोनबाथाय माइया मोनोलाथाय बिदिनो जेब्ला माइया मोनगोन अब्ला बेखौहाय दुब्लिनि फोथार बा दुब्लिनिफ्राय हानानै लाब बनानै माने मारा होसिगोन आरो
औ
बिदिनो माने माइ मोनो आरोना नोंथां नोंथांनाव माने गारि गाबनाय माने खोनाफैसो गारदों बिरादनो दावराव
औ नै दा ओरै माबाबो कल फैगासिनोमोन नालाय बेखायनो
औ नोंथाङा होमबा आंनो एसे खिन्थाहरदो दे माइ गायनायनि बागैनो मा मा गायो जेनेबा नोंसिोरनिथिं बिदिनो मा माइआ मोजां मा माइखौ बांसिन गायो
जोंनिथिंथ' हाया जाहैबाय ओरै बालासिया बांसिन माने अन- थाइ गोनां बिदिनो जाहैबाय ना हाया ओरै भुटाननिफ्राय फैनाय दै बिदिनो बेयाव माने माइफोरखौ जोंना एथ'बां माबा गायनाय जाया आरोना गोबां गायनाय जाया बिदिनो गेसें गायनाय जायो माने माबा गायोबो जाब जाब गायोबा देरख'नो फसला देरनो हाख'वा हाख'वा जायो बेखायनो गोजान गोजान गायनाय जायो आरो
मा मा माइ गायो नोंथां नोंसोरनिथिं
जोंनिथिं बिदिनो बाहाद दुर जादु माइ बिदिनो हायथा माइ बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंथिं
ह होमबा जेनेबा नोंथांमोन मा रोखोमै माइ गायो?
जोंनिथिं बिदिनो फार्स्टआवनो खारायनानै लाग्रोबाय हाखौ जेब्ला जेथ फैनाय लोगो लोगो बिदिनो खारायना लाग्रोबाय हाखौ ट्रेक्टर बा नांगोलफोरजों बेनि उनाव
आरो हेल'
औ खोनादों नोंथां बुं दे
खोनादों ना
खोनादों
औ बिनि उनाव हालेवबाय
उम
जोंनाथ' दैया बिदिनो ओरै माबानिफ्रायसो फैनाय जाहैबाय नालाय ओरै दंग' फिसाजोंसो फैनाय जाहैबाय नालाय फार्स्टआव बिदिनो दैया थोआ लोमा जाग्रोयो उनावहायसो जेब्ला मानसिफोर गायखांजोबो जोंनाथ' लास्ट जाहैबाय नालाय नखरा उनाव हाय लास्टाव सोनाय जाहैयो
औ
बिनि उनाव जोंहाथ' खेबसेनोसो गायनाय जायो बिदिनो हाजिरा सासे सानै लाया बिदिनो हाजिराखौ बिदिनो खेबसेनो सावरि बादि लानानै गायनाय जाहैयो। बेखायनो बिदिनो ओ बिदिनो थामजि जनसो माने हाजिरा मावग्राफोरखौ बेखौ लानानै माने सानसेनो बिदि फोजोबनाय बायदि खालामनानै गायनाय जायो आरो
औ माने दाथ' जेनेबा माइफोरखौथ' जानायनि अनगायैबो गोबां बिदिनो सा फा फानोब ना नोंथां माने गोजान गोजान जायगायावबो साफ एप्लाइ खालामहरो गुबुन गुबुन जेनेबा गिदिर गिदिर कान्ट्रि माबाफोरनो बिदिनो माइफोर माबानानैबाबो दा माने गावनि न'खर दागासिनो आरोना नोंथां फैसा बायदि खामायनो थाखाय माने फोरखौबो फानगासिनो बिदिनो
औ जोंनिथिंथ' फानो बयहाबो बिदिनो गाव गावनि न'खरावबो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा फाननानै फाननांगौ जायो थाखा फैसानि प्रब्लेमफोर जायोबा गावनिखौबो नोंसोनाथ' दा न'आव मा मा माइ गायदों
औ जोंहाथ' दा बिदिनो माइब्रा ओमफ्राय आरो जोसा ओमफ्राय बिदिनो रन्जित परिमल कल्पना बिदि माइ गायो नोंथां आरो जय बांला होनो बिदिफोर माइ गायनांदों जोंना माने दा दैनि आंखाल जानानै माने गायथ'नाय जायाखै खालि खोथियाल' फोनानै दोनथ'नाय जादों आरोना नोंथाङां
अ दा बोथोराबो एसे माबादो
औ जोंथिंहाय माने दैनि एसे प्रब्लेम जास सोलिगासिनो दा माने दै फैनाय दंग'आव माने बिदिनो दाबसे दस्रा लामाथिं हगार हरनायनि जाहोनाव माने दैया जोंनिखि फैयाखै आरो दा
बिदिनो जायो सम सम
औौ नंगौ नोंथां
खायफा समावबा गदाय माबाबो गायनांगौ जाहैयो सोरबा दै थोस्ला बियाव बिदिनो
माने बिनो जुलाइ जुलाइ दान मास बारलांगौलायो
उम
उम बिदिनो जाहैयो खायसे
नोंथांमोना बेसे बुरजासो माइ गायो?
जोंहाथ' हाया इदिनो माइ गायग्रा हाया इदिनो दाइन बिगासो दं नालाय बेखायनो माने गायनायानो जाजोबो आरो ना बे माबाखौ
नोंस्रालाय बेसेबांथो गायो
जोंहाबो बिदिनो सय बिगासो सात बिगासो गायो आरोना नोंथां। आरो माइ दा थ' जेनेबा माइ गायजायाबाथ' बेसरसो गायनांसिगोन बादि माने दै जायाबाथ' बेस सरसो गायो बांसिनानो सेम बिदिनो औ
दै प्रब्लेम जाबा जोंथिंबो बांसिनानो बिदिनो सिबिं आबाद बिदिनो बेसर आबाद सबाय फाथो इदि बिदिखौ गायगोरोना लानाय जायो
होमबा नोंथाङा मा इंख्रि जाखोमोन?
आङो दिनै माबासोमोन आलु जहल सोन दाउदै
औ
थां मोनालाय
जोंनाबो बिदिनो जोगोनारजों बयलारजों मोन आरो दावदै बा फाजिमोन नोंथां। उम दा मारै सोलि गासिनो नो थां नोंना कन्दिसना जेनेबा
आंथ' दा बिदिनो मोजाङैनो दं।
औ दाथ' गरम बोथोरनिबो माने मानसिफोरा खाराव माराव थानो सुख बोरै जालागासिनो नोंथां ओदस बिदिनो जोबोद गोलोमनाय बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो गोलोमनायाबो गरमनाया माने उम
बेखायनो मैया हरसे उनदुनो हायैबो जालायदों आंहा दिनो माबो गरम आरो इदिनो थामफै थामफैयाबो गरमजों बिसिनानो जायोना
औ नंगौ नोंथां।
उम नोंसिनिथिं बिदिनो माइ माराखौ बोरैहाय होनाय जायो?
दा माने माइ माराखौ माइ मारा होनोब्लाथाय माने मिसिनजोंसो होसै गोदोनि समावथ' माने बांसिनानो मोसौजों होयोमोन दा माने औ दा माने मोस सौजों होयोब्ला एसे खस्थ' जायोना आरो मोसौजों होनाय माइ मा जोबनो नागिरैबायदि गोबाव सम लायो बिदिनो बुरजा माइबा थ' मास मोनसे गाहाम मारा नानायावनो माने आथिं सानाय सुनाय मोदोम सानाय म माने मेंग्लिनाय जाजोबो आरोना नों थां मोसौजों होयोब्ला बेखायनो दानि समावथ' गासिबो माबाखौनो बाहायसै बिदिनो मिचिनजोंनो होसै मिचिनजोंनो माने एक घन्टा बा दुइ घन्टानि गेजेरावनो जों माइखौ मारा नाजोंनो हायो बेखायनो दामाने गासिबो मेसिननि जोहैसो मारा नाजोबो आरोना नोंथां। नोंसिनिथि नोंसिनिथिंलाय मारै मारा नायो नोंथां?
जोंनिथिंबो बिदिनो खायसे जायफ्रा एथ'बां थाखा फैसा गैजायै बेफोरो जा बिसोर बिदिनो मोसौजोंनो जायहा मोसौ न'खराव मोसौ दं बिसोरो बांसिन मोसौखौ माबानानैनोनो मारा होनो होयो खायसेबा। न'यावनो ट्रेक्टर थानाय हिसाबै ट्रेक्टरजों होयो खायसेबा मेचिन लाबोयो दाथ' गामि गामियाव मेसिना थ' बयनावबो हाबबाय हिसाबै सोरनावबा दोनथ'बाय बिदिनो नांब्रबगौबा डाइरेक्ट होबाय जायहा फैसा दं बेहा बिदिनो होनाय जायो।
औ।
जोंनिथिंथ' मारा होखांनानै जिगाबफोरखौ बांसिनानो न'याव दोनो बेनि उनाव।
खम फाननाय जायो आरोना जिगाब फोरफोरखौबो दोनबाय बिनि उनाव जिगाबखौबो। गोबां बिदिनो फायखारिफोर फैनानै बिदिनो लाङो।
ओम
आरो बे जिगाबखौ खायसेबा न'यावनो दोननानै मोसौफोरनो जानाय आदार हिसाबैबो होयो। दान दाना आरि थस दा बेफोराव बिदिनो जिगाबफोरखौ मोसौनो जाहोबाय खायसेबा दोननानै बिदिनो। फेसेवो आरोना बिदिनो मैखुन आरि। माने मासुम मासरुम काल्टिभेसन बिदि बानायनायावबो बिराद। हेफाजाब होयो आरो बे माइनिफ्राय मोननाय बे जिगाबा
औ।
हारसिंनो सेवोबा बियो गावनो हारसिंबो गरमजों। मैखुनबो बेरो आरो बे खौ जों मैखुनखौ मोननानै जों आरो। फाननोबो हायो आरो न'आवबो गाव गावनो
संनानैबो जानो हाबाय बेयावबो बिदिनो औ।
होमबा नोंथां दिनै जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै खोमा ना।
औ जासिगोन नोंथां
औ दे होमबा